नोंथांजों मोनसे। मोनसे मोजां खोथा सावरायलायनो होननानै। होननानैसो फैनाय जादों। सावरायजागोन दा नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां औ हागोन नोंथां।
दा जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय। बे जोंनि जा आथिखालनि दोरोङारि मुगायाव जों मा माबादि खामानि मावलांनो हादों। एबा मा माबादिहाय जोङो मोजां खामानि मावलांनो खाबु मोनदों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना। थंलु
हागोन नोंथां आथिखालनि मुगा होननानै बुङोबा जोंहा बिरोंदामिनारि जौगानाय मुगा नङा होमबा नोंथां? गोदो समाव जोङो नुनो मोनोमोन। जोङो गासैबो बिथिङाव गोग्लैसोनाय जेरै बिरोंदाबिनखौ लानानै जोङो आबादनि बिथि लानानै जोङो आरो गुबुन गुबुन सोलों सोलोंथाइनि बिथिं लानानै रांखान्थिनि बिथिं लानानै। फ्राय गासैबो बिथिङावनो गोदोनि समाव जोङो गोग्लैसोनाय जौगानो हायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमा नोंथां। नाथाय आथिखालाव जोङो दा नुनो मोनदों गासैबो बिथिङावनो जौगानाय जेरै बिरोंदामिननिफ्राय लानानै रांखान्थिखौ खौ लानानै। धोरोमखौ ल आरो आबादखौ लानानै जों गासैबो गासैबो बिङाव जौगासारनाय नङा होनबा? थां ओ बेबायदिनो जोङो ओ सिस सावरायनो हायो जे गोदोनि। आरो दानि गोबां फाराग जानो हमबाय। जोंहा गोदोग गोदाय मा आबादफोरखौ लानानै जोङो बुंनो हायो आबादफोरखौ जोङो खम सम मावोमोन आरो जोंनि एसे बेल' हाफोराव मावनाय जायोमोन नाथाय आथ खालाव जोंङो बिरोंदामिन जौगानाय जों लोगोसे जोङो गोबां आबाद मावनाय बा खम समनि गेजे जेरावनो गोबां बिदा हायाव जोङो आबाद मावनो हायो आरो बेबायदिनो खम सम बोलो बाहायनानै बा जोङो माखासे समनि गेजेरावनो जोङो मा होनो आरो एसेल' सुबुंनि गेजेरजों बा एसेल' मावग्रा लानानै जोङो गा गा माखासे हाबाफोरखौ मावनो हायो जेरै जोङो ट्रेक्टरजों हाल एवनाय गोदोनि समाव जोङो मा ओ मोसौजों एब बा नांगोलजों जों एवनाय नुनो मोनोमोन बेयाव जोङो गोबांथार ओ आबाद मावनो हायामोन आरो गोबांथार सम लायो जाहोनाव जोंङो माखासे बोथोरफोरा बारग'लांनो ह हमोमोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय आथिखालाव बेरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन एव ग्रा आगजु बा गुबुन गुबुन आगजु ओंखारनायलाय जोंहा जेरै ट्रेक्टर ओंखारनाय ओ बेबायदिनो ज जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बुंनो हाबावो जोंहा गोदो गोदाय मा होननानै बुङो माखासे कलखार खानाफोर गैयामोन बा बिरोंदामिन जौगानाय गैयिलाय जोंहा साइन्टिफिकेलि जोङो माखासे मुवा बेसादफोर बा आगजुफोरा गैयामोन जोंहा बेरोंदामिन जौगानाय जों लोगोसे जोंहा दा आथिखालाव गोबांथार ओ कलखार खानाफोर जेरै ओ मा होननानैुङो साह आ नि कलखारखाना बेबायदिनो गयनि कलकारखाना दारो फाथो दिरुंनि बायदिसिनानि आरो जोङो थाव दिहुननाय बायदि बायदि जोङो माखासे आगजुफोर नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? बिनि जोहो जाहोनाव जोङो माखासे गामियारि बा ओनसोलारि बा नोगोरारि बा जोङो हादोरारि सुबुंफोरा जोङो मा होन्ना बुङोबाव गोबां थार हाबा मावनो हादों आरो जों मा मोनसे जेनेबा खार खानायाव जुदि सेरोजाफ्राम जोंहा मानसि नांगौ जायोबा जोंहा बेयाव गोबां लाइमोन फोराबा जा गोबां ओनसोलारि बा गामियारि बा नोगोरारि बा हादोरारिफोरा जोंहा बेयाव माखा खासे ओ खामानि मावनो हायो । जेरै आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन सोरखारि आरो सोरखारि नङै जोंहा माखासे खारखानाफोराव बा कम्पानिफोराव जोङो गोबां हा हाबाफोर मावनायखौ जोंङो नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो जोंनि रांखान्थियारि बिथिं जौगानाय आरो गामियारि जौगानाय आरो मानह खरनि जौगानाय आरो बेबायदिनो हा हादोदनि जौगानाय आरो बेबायदिनो ओनसोलनि जौगानाय। गुबुन गुबुन बिथिंङाव जोंङो जौगानाय दा होनोमबा नोंथां ओ बेबायदिनो जोंङो आथिखालाव जोङो। खम समनि गेजेरावनो जोंङो गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायनाय आरो। गुबुन गुबुन हादोराव दावगानाय बे फोरखौजोंङो नुनो मोनदों बेफ फोर गासैबो जाहैबाय जोंहा बिरोंदामिननि जौगानाय गोदोनि मुगायाव जोंङो मा नुनो मोनोमोन जोंङो। आयथिख जों थाबायनाय बेनिफ्राय जोंङो मान नुनो मोनदोंमोन ओ। दंफांनि साखा दिरुननाय आरो बिनि उनावज जोंङो मा नुनो मोनदोंमोन उम गराय गारि बाब मोस सौ गारि बायदिसिना जों जोंङो हाथाय बाजार बा बबेयावबा ओ मोनसे जायगानिफ फ्राय मोनसे जायगायाव जोंङो दावबायथिंननायख नुनो मोनदोंमोन। नाथाय आथिखालाव जोंङोब बिरोंदामिन जौगानायज जों लोगोसे जोंहा ओ दावबायनाय ओ दावबायनायनि जोंहा राहाया गोरलैसिन आरो जोंहाब खम समनि गेजेरावनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जो जायगासिम जोंङो दावगानो हायो नंङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंङो जेरै ओ गिबियावज साइखेल दिरुनायखौ जोंङो नु नो मोनदों बेबो मोनस बिरोंदामिननि जौगानाय बिनि उनावज जोंङो माख खासे ओ फिसा फिसा गारि फोर‌ जेरै मथरसाइक बेफोरबायदि जौगानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो मटर साइकेलनि बेलायावबो जोंङो गुबुन गुबुन बिरोंदामिन जौगानायनि गेजेरजों जोंङो बांसिननिफ्राय बांसिन गोख्रैथि आरो बांसिन जोरथाय बा बांसिन खार बेफोरखौ खौ जोंङो दिरुननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे सुबिदा असुबिदा नायनानै मर ओ साइकेलनि उनाव जोङो माखासे साखा खब्रै थानाय बा गोबांथार साखा थानाय जोंहा माखासे माल माथारि रोगाग्रा गारिफोर ना गारि मथर थरफोर बेखौ दिहुननायखौ नुनो मोन्दों। बेफोर गासैबो बिरोंदामिननि जौगानाय आरो बिनि उनाव जोङो माखासे साइन्टिफिकेलि जोङो आरो दोरोङारि आरो बिरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे जोंहा मा होननानै बुंदों माखासे रेल गारि आरो मा औ अख्रां मा दिङा आरो मा? दैजों दैजों दावबायग्रा बा दैजों दावबायनो हाग्रा दिङा ना जेरै जोङो नाव जाहाज ना बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हायो। जेरै रेल लामा दिरुननाय आरो बेबायदि बिदिनो ओ जोंहा माखासे इन्जिनफोर दिरुननाय ना? माखासे मेसिनफोर दिरुननाय बेफोरबायदि बेखौ जोङो बिरोंदामिननि जोहै जोङो दावगाहोनो हादों आरो। बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो जे दा गोदो नि मुगानिख्रुइ आथिखालनि मुगानि जौगानाया जोंहा बांसिन जादों आरो जेसेबांनो जोंहा सोलोंथाइया बांदों आरो एसे बांनो बिरोंदामिनाबो जौ हादों। मानो होननानै बुङोबा जोङो सासे बिरोंदामिननि जोङो हाबा मावनो थाखाय बा माबा मोनसे जोङो आगजु दिरुन्नो थाखाय जोङो दोरोङारि मोनसे बा बिरोंदामिनारि मोनसे आगजु जिरुन्नो थाखाय जोंहा बेयाव माखासे गोबां सोलोंनां आयदाफोर दङ'। आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि दोरोङारि जौगानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोङो मा खासे ओ बेबायदिनो दारिमिनफोरनि बा मा हासिब दिहुनथाइफोरनि जोंहा फरायसालि दिहुननाय। बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो फरायसालि फरायसालिमा दिरुननाय बेनि थाखाय जोङो बिरोंदामिना साबसिनै जौ हादों। जोङो गोदोनि समाव मा फरायनाय खालि जोङो फरायनायनि सायावल' जोङो फरायसालि खौ गायसननाय नुनो मोनदों नाथाय आथिखालाव जोङो साननो हनो बा बुजिनो गोरों बांसिन जानायलाय जोङो आथिखालाव माखासे ओ मेचन दिरुननाय बा मा खायसे मा गुबुन गुबुन खामानि बा माखासे बिरोंदामिननि खामानि बा माखासे गुबुन गुबुन बिथिंनि फरायसालि फरायसालिमा दिहुननायखौ जों नुनो मोननाय जेरै आइटि आइ जेरै बेबायदिनो ओ इण्डियान टेक्नलजि बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेफोर नि अनगायैबो जोंहा जेरै मबाइल फन कमपिउ टार बेफोरबो गासैबो मा बिरोंदामिननि जौ गानाय जोङो गिबियाव जोङो रायज्लायग्रा मबाइलखौल' जोङो दिरुननो हादोंमोन आरो बेबायदिनो गिबियाव जोङो थार गोनां मबाइल फोरखौ जोङो नुनो मोन ओम नाथाय आथिखालाव जोङो मा ओ आखायावनो लानो हानाय फिसा फिसा मबाइल बा ओ जोंहा एनरयद मा बेफोरखौ जोङो ला खौ नुनो मोनदों आरो कम्पिउटार लेपटप ना बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला बिरोंदामिन जौगानायनि सायाव माबाफोर फोरमायनो सा नामा
औ औ थारैनो नोंथाङा गोबां खोथा आंनो फोरमायनो हाबाय दा आथिखालनि जा दोरोङारि मुगायाव जों सोलायनाया दोरोङारि मुगा बुंनो थाङोब्ला जों गोबां सोलायनाय नुबोगासिनो दङ जेरैहाय जोङो जों आगोल जोङो ओ खम समनि गेजेराव जोङो खम गोबाव समनि गेजेराव जोङो ओ लाइजामखौ लाइजामखौआव जोङो लाइजाम दैथायहनायखौ नुनो मोनोमोन गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दा नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि नुनो मोनदों जोङो जा कम्पिउटार एबा जा जानबुंनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोनसे हादोरनि एबा मोनसे जायगानि एबा मोनसे ओनसोलनि जोंनि रायजोनि खौरां एबा जा खौरांफोरखौ जोङो सान खम समनि गेजेराव जों जोंनि जानबुं एबा जोंनि जा बायदि रोखोमनि जानबुंफोराव जोङो जों खौरांफोरखौ खम समनि गेजेरावनो नुनो मोननाय जायो एबा मोन्थिनो मोननाय जायो बायदि रोखोमनि गुबुन ओनसोलनि जायगाफोरनि खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो मोनथिनो मोननाय जायो दा सोलोंथाइनि बि थिङाव जोंहा गेदेर गेदेर जानबुंफोराव जोंहा बायदि रोखोमनि सोलोंथाइनि बिथिङाव फरायसाफोरा बायदि रोखोमनि जों हेफाजाब नुनो मोनो आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जेरैहाय जोङो ओ फरायसानो नांगौ जानाय जा सोंथिनि फिननाय बेफोरखौ जोङो नांगौ बायदि ओ जोंनि जानबुंवनो मोननाय जायो अनलाइन एबा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो दा बेनि उनाव जोंहा दंबावो खौरां बिलाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा आ आथिखाल जों खौरां बिलाइ बाहायनायखौ नुनो मोनदोंमोन बायदि रोखोमनि जायगानि आ खौरां बे खौरां बिलाइयाव जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल जोङो ओ म मबाइलायबा जानबुंआवनो जों गावबा गाव न'खरावनो जिरायना थानानै जों नुनो मोनो अबाव मा जादों मा जायाखै थिग बेबादिनो दा जानाय लोंनाय बिथिङावबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आथिखाल ओरैबायदि सोलायनाय नुबोनो मोन्दों जोंहा जेराव जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जोङो ओ इन्टारनेट एबा मबाइल जानबुंनि गेजेरजों जोङो अनलाइन अर्डार खालामनानै जोङो मागिनानै जोङो जानाय लोंनाय एबा गाननाय जोमनाय खौ जों नुनो मोनो न'आवनो फैना होफैनायखौ जों नुनो मोनो। औ औ थिग बेबाददिनो जोंहा जेरै हान्थामेला खान्थियाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा इन्टारनेट एबा जानबुंनि जायै जोंहा बायदि रोखोमनि हान्था मेला खालामनो हायो जेरैहाय जोंहा न'निफ्राय ओंखारलांबानो जोंहा आथिखाल नुनो मोनो जेरैहाय रेपिट' उबेर बायदि बायदिफोरखौ जोङो हान्थामेला खालामनाय राहायाव एबा गोरलै खालामना मोननाय जादों एबा गोरलैयै मोननो हायो। आथिखाल थिग बेबाददिनो जोंहा ओ बेरामिफोरनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला देहा फालाम-फाहामसालिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय गोबां रोखोमनि जों जन्थ्र जोन्थोर बायदि रोखोमनि मेसिनारि जों नुनो मोनामोन नाथाय आथिखाल ओरैबायदि नुनो मोनो जोङो देहा फाहामसालिफोरावबो बायदि बायदि रोखोमनि ओ बेराम बेराम नायग्रा एबा बेरामिफोरखौ नायग्रा बायदि रोखोमनि जन्थर जोनथोरफोरजों मेसिन बायदि बायदि गेदेर गेदेर रोखोम बेराम नायग्रा जेरैहाय सिटि स्केन एम आर आइ बायदि बायदि रोखोमनि ज जोनथोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो गोनोखो मुगायाव नङा होनबा औ नोंथां सानफा एफा सानफा एफा रोखोमनि जोंहा ओ बायदि रोखोमै जों बेरामि नायनायबो बेरामि नायनाय बिथिङावबो जोङो देहा फाहामसालियाव नुनो मोनो दा हान्था मेला खालामनाय बिथिङाव आरोबाव बुंबावनो थाङोब्ला जोंहा जों जा हान्था मेला खालामो जा बिरखं जों खालामनाय जायो नालाय आथिखालनि मुगाया दोरोङारि मुगा जाहैबाय नालाय थिग बेबादिनो जोंहा ओ गोनोखोआरि मुगायाव ओ जोंहा जानबुं एबा कम्पिउटारनि जोहैनो जोंहा जा हान्था मेला खालामनायनि बि थिङाव जोंहा बिरखं एबा रेल गारियावनो जा जोंनो टिकेटनि गोनांथि जायो जा टिकेट बे टिकेटखौ जोङो जोंनि मबाइल एबा जोंनि जा कम्पिउटार बे कम्पिउटारजोंनो जोंहा अनलाइन टिकेट दाननानै लानो हानाय ओ गोहो राहायाबो जोंनि ओ गोनोखो मुगायाव फैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। थिग बेे बादिनो औ औ गोबां गोबां रोखोमनि जों गोनोखो मुगायाव सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आ थिग बायदि बायदि रोखोम रोखोम जेंना एबा आंखालफोरखौ जोंनि गोनोखो मुगाया खम समनि गेजेरावनो जोंखौ ओ हेफाजाब होलांनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो गोबां रोखोमनि गोबां हेफाजाब जेरैहाय जों ओ खम समनि गेजेरावनो गोबां लामा हान थिनो हायो थिग बायदि बायदि रोखोमनि दा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनो मोननानै